हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ गोजोन सानजौफिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय,
औ
उम होमबा नोंथाङा दा फ्रि दं नामा आं फ्रि दंमोनब्ला नोंथांजों ओ सोलों, थाय लानायनि, आयदायाव रायज्लायनो सानदोंमोन,
औ औ फ्रियैनो दं रायज्लायजागोन,
औ होमबा जोंथ' बयबो मिथिखायो, एबा सोलोंथाइआ मा बुस्तु थुना सोलोंथाइ सोलों सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाया जोङो ओ बियो जोनोम जानायनिफ्रायनो, थो थैजासिम, थाखायो सोलोंथाइ, ना उम आरो सोलोंथाइजों जोङो गोबां गुनफोर मोनो
ओं ओ ओ
समाजाव माबायदि थानांगौ समाजाव माबायदि रायलायनांगौ उन्दै गेदेरफोरजों माबायदि रायलायनांगौ, मोजां गाज्रिया, मा जोङो बेफोरखौ, गासिबो बुजिजोबनो मोनो नङा होनबा औ आरो आरो सोलोंथाया गिबियावनो ओ न'आवनो जाजेनो न' हरावनो। ननि न'आवनो जा जेनो गिबि उन्दै उन्दैनिफ्रायनोनानै जेरै मानबाय जेननाय सोलोंनाय बेनि उनाव बिमा बिफाखौ राव होनाय सोलोंनाय आइ आफा बेफोरबायदि। उम आरो। गोबां दंबावो जेरै एसे देरनानै जेनेबा लोगोफोरजों गेलेनानै सोलोंहैनाय एबा फरायसालियाव थांनानै फरायसालिनि सोलोंथाइ मोननाय।
औ नंगौ।
गोबां सोलोंथाइ मोनोना जोङो होमबा नोंथाङाबो एसे बे सोलोंथाइनि बारै एसे बुंफोरना हो होदो।
औ औ नंगौ सोलोंथाइ होनबाथ' गोरलैनिफ्रायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो जायो आरो सोलोंथाया। गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हायो बिमा बिफानिफ्राय आरो
औ
बिमायानो जोंखौ उन्दैनिफ्राय फोरोंग्रोयो आरो बिदिनो। थाबायनाय। राय्लायनाय मानबायायनाय बेफोरखौ जानाय लोंनाय बेफोरखौ जों बिमानिफ्राय सोलोंनो हायो आरो।
औ।
सोलोंथाइ औ जोङो इदिनो -' एसे देरनानै जेब्ला स्कुलाव हाबनाय सम जायो अब्ला जोङो स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय माखासे गुनखौ गियानखौ मोननाय जायो आरो। सोलोंथायखौ।
जेनेबा सोलोंथाया जोङो फरायसालियाव थांनानै जोङो गुन गियानफोरखौ मोनोना। आरो जोंनि साननाय हननाय। बेफोरखौबो माने जौगाहोयो जेनेबा जों माबा फोर जेनेबा सानखान्थिफोर साननाय बा दखानाव थांनानै माबाफ फोर बायहैनायाव जोङो जेनेबा सानखान्थिया बेफ फ्रावबो हेफाजाब होयोना सा सानखान्थि सोलोंनाया जेरै माबाफोर ओ औ दाजाब दानख'फ्रा जेरै माबाफोर बायदोंब्ला जोङो बेफोरखौनो जेनेबा बेसिबां मोनफिनगोन बाहायनानै बे
आरो नोङो बे बेफार-फालांगि खालामनायावबो बेफोरखौ सोलोंथारनांगौ आरो। बेफार फालांगि खालामनायावबो थ' नोङो हिसाब खिथाब खालामनो नोङो दाजाब दानखौबोथ' रोंथारनांगोन ना?
औ नों गौ
फोरखौबो जों माखासे सोलोंना लायो आरो।
औ आरो बेजोंनो सोलोंथाइ लायै लायैनो सुबुंफ्रा जेरै जा गोजौ गोजौ थाखोआव थांबाय जेरै ओ डक्टरफोर जाहैनो हादों। बा साइन्टिस्ट जाहैनो हादों ना? इन्जिनियारफोर जाहैनो हादों जोङो। गोबां टेक्न'ल'जि फोरबो बाहाय ओ बानायहैनो हाबाय आरो
औ औ औ गोदोनि फाय साननानै नायबाथ' जों सोलोंथायाइ लानानै बुहुद जौगाबोबाय आरो
औ नंगौ नोंथां होननाया आरो लोगोसे दा जेनेबा नै ओ जोंथ' ओ न'खराव सोलोंग्रोबाय फार्स्टआव स गिबियावनो जोङो बिमानिफ्राय सो सोलोंनानै लागोरोना आरो बेनि उनावसो जेनेबा ओ फरायसालियाव थांनानै जेनेबा फोरोंगिरिफोरजों स सोलोंहैनो मोनो। ना गोदोनि समावथ' जेनेबा। टेक्न'ल'जि गैयै समाव जोङो फरायसालियाव जास्ट जोङो बिजाब। बिजाब बा कलम बा पेेनसिल। ओ बे बे। फोरजों सोलोङोमोन ना जेरै फोरोंगिरिफ्राबो जो ओ खालि उम जेनेबा गेलेग्रा मुवाफोरजों फोरोङोमोन। बा जेनेबा ब्लेकबर्ड सकफोर लानानै खिन्थु दा टेक्न'ल'जिनि जुग बे टेक्नल'जिखौबो बाहायो। नंगौना नङा दाना आर बे टेकनलिया मा बायदि। जि। मोजां खालामदों जोंनि बे फरायसालियाव फरायसालिनि सोलोंथाइ होनायाव।
औ।
नोंथाङा एसे बुंफोरना होलाय।
औ गोदोनिफाय साननानै नायबाथ जोंनो जों बुहुद जौगाबोबाय आरो दा सब स्कुलफ्रावनो बिदिनो नोङो कम्पिउटारफोर मोनखाजोबो आरो।
औ।
कम्पिउटार लेपटप नोङो सालाय जोबनो मोनजोब ओमफाय दा गोदोथ' मबाइल फोरबो गियामोन ना।
औ नोंगौ।
फोर लानानैबो जोङो दा दानि जुगावहाय इन्टारनेटजोंबो बुहुद सोलोंथाइ मोननो हायो आरो। माने मिथियै फोरखौ नोङो जि जायगायाव थांनो हाया। बै जायगाफोर खौ नोङो सब इन्टारनेटावनो इदिनो ससियेल मिडियाआवनो मबाइलफोरावनो नुजोबो आरो। माने नुनानै मि थिनो मोननाय जायो आरो। नोंगौ दा।
औ नंगौ नोंथां होननाया आरो लोगोसे दा ओ टेक्नलजिजों फैनानै जोङो फरायसालियाव ओ जेनेबा स्मार्ट बर्डफोर खौबो नुनो मोनो ना। जेरै जे जेराव इन्टारनेट बाहायनानै बा भिडिअ फोर देखायो। फरायसाफोरनो आरो फरायसाफ्रा बे भिडिअ जोंनो मोज मोजाङै सोलोङो बा गानफोर दामनानै बियो गानफोर खौबो मोजाङै सोलोंङो जेरै ओ राइम्स बुङो जायखौ ना।
ओं ओं नंगौ।
ओ मोजाङै सो ओ फरायसाफ्रा माने इन्टारेस्टिं मोननानै मोजाङै सोलोङो। औ आरो बे जेनेबा ओ गिबियावथ बिमाया बिराद गिदिर ओ जेनेबा आखाइ दंना। सासे गथखौ ओ स सोलोंथाइ होनायाव आरो बेनि उनाव जेनेबा फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरि फोरोंगिरिना बिराद गिदिर आखाइ थायो।
औ औ
आरो बेयाव नोंथाङा ओ एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा मे फोरोंगिरिया माबायदि। ओ आखाइ थायो।
फोरोंगिरि फोरोंगिरियाबो मोनसे सोलोंथायाव गिदिर बिबान थायो आरो। माने फोरोंगिरिनि फोरोंनायजोंसो नोङो बिदिनो मिनथियैफोरखौ मिथिगोन नोङो फरायनो हायि फोरखौ फरायनो हागोन बिदिनो नोङो दाजाब दानख फोरखौ बे फोरोंगिरिफोरनिफ्रायसो सोलोंनो मोनगोन नालाय बिसोर फोरोंनो जोंजो जे नोङो माने नोंनि लाइफखौ जिउखौ साक्सेस खालामनो हागोन आरो नोङो इयुनाव थांनानै मोनसे इदिनो फ फरायलाङै फरायलाङै गिदिर इदिनो साख्रिफोर मावहैनानै नोङो गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो हागोन आरो
औ नंगौ नोंगौ नों थां होननाया नोंगौ आरो। उम लोगोसे जेनेबा। ओ सोलोंथायानो। समाजावबो ओ मोजां गोहोम खोलैयोना?
औ औ सोलोंथाया गोनांथार आरो दानि जुगाव।
दानि जुगाव बिराद गोनां माने ओ मानसिनि आखल आखु दानानै।
औ औ।
औ।
सोलोंथाइ गैयाबाथाय।
मा होनदों नोंथां?
सोलोंथाइ गैयाबाथाय जेरावबो खाना आरो माने जेरावबो थांनो हाया नोङो इदिनो गोजान गोजान जायगाफोरबो दावबायहैनो हानाय नङा आरो नोङो।
औ दानि जुगाव ना?
औ औ दानि जुगाव।
उम उम ओ आरो आं मोनसे ओ खोथा सानदों आरो जेनेबा ओ दानि सुबुंफ्रा थ' बांसिनानो फरायसालियाव थाङोना? फरायसालियाव थानानै सोलोंथाइ लाहैयो आरो जेनेबा आं सानदों जुदि ओ सासे सुबुङा फरायसालियाव थांङा लासिनो बोयो जेनेबा ओ मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन ना हाया?
हायो हायो।
हायोना?
औ। हायो बिमा बिफाफोरनिफ्राय बिदिनो न'खरनि गारजेनफोरनि फायबो सोलोंथाइ लानो हायो आरो। माने जोंथ' उन्दै समावहाय। थ' जोङो इदि फोरोंगिरिफोरनिफाथ' सोलोंथाइ लाखाया नालाय। उन्दै समावहाय जोङो। बिमा फि फा नखरनि गारजेनफोरनिफायसो माने सोलोंखायो आरो। बे मानसिजों माबायदि रायलायनां गौ बै मानसिखौ माबायदि मान सनमान होनांगौ बेफोरखौ जों माने नआवनो सोलोंजोबनो हाखायो आरो।
आरो जेनेबा नै दाथ जों ओ फरायसालियाव थानानै जोङो ओ डिग्रिफोर लाहैयो नङा होमा जेनोबा कलेजाव थांनानै बा मुलुग सोलोंसालि थानसालि मायाव थांनानै ओं दिग्रिफोर लाहैयो आरो बे बेजोंनो बे डिग्रिजोंनो जोङो साख्रिबो मोनो जायजों जोङो जिउ राहा खुंलांनो हायो। हाथों ना रां आरजिनानै होमबा जुदि सासे सुबुङा जेनेबा फरायसालियाव सोलोंथायाइया लासे फरायसालियाव हाबा लासे बेनाव मोजां सोलोंथाइ दङ। होबा बेहा इयुनाव जेनेबा माबाफोर साख्रिफोर मोननायनि खाबु नङाबा जिउ राहा खुंलायनायनि माबाफोर खाबु थागोन ना थाया।
थायो थायो नोंथ साख्रि साख्रि मोनाबाबोथ नोङो बिदिनो बिजनेसफोर खालामना जानो हायोना नोंनावहाय औ फालांगि फोर मोजां गियान गुन थाबाथ नोङो नोंनावहाय बेफोरबायदि आइदियाफोरा थाखाजोबो नालाय नोङो इदिनो फालांगि फोर मावनानै जानो हागोन आरो जेरै दखान होनानै बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै नों जानो हागोन आरो। गारि सालायनानै जेरै गोबां रां आरजि आरजिनानै बेफोरबायदिनो नोङो माने लाइभआवहाय साक्सेस जागोन आरो
औ होनबालाय ओ नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा सोलोंथाइखौ लानांगौ जेरावखि जाया मानो
औ औ लाथारनांगौ औ मोजां सोलोंथायाइ नोङो माने बिदिनो गिदिर साख्रि मावहैनोबा बिदिनो नोङो जिउआवहाय साक्सेस जानोबाथाय नोङो सोलोंथाइखौ लाखाथारनांगोन आरो।
औ होमबा नोंथांजों आं दिनै सोलोंथाइनि आयदानि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनोमोनबाय आरो ओ रायज्लायनानैबो मोजां मोनदों नोंथांनिसिम गोजोन्थों। औ दोनथनोसै।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।